औ औ खोनाबाय ना? आं दा नोंजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों।
औ दे
बेनो जाहैबाय माने हान्था मेलानि सायावहाय माने ओं औ हान्था मेला होनोब्लाथ' माने जोंहा गोरलैराव थांलाय फैलाय खालामनायखौनो नाङा होमबा,
औ
औ गोदोनि समावहायथ' जोंहा हान्था मेला खालामनो थाखाय गोबां माने आलादा रोखोमैसो बाहायोमोन नङा होमबा माने बै बे समावहाय जोंहा लामाफोरा मोजां नङामोन आरो औ औ औ बै समावहाय जोंङो माने थिंजों जिग जिग थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन। मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे थास जायगायाव थांनोब्ला आरो समाबो जोंहा गोबां नांगौमोन माने
औ
एक घन्टाजों सहैनायखौ माने सानसेनि गाहाम नांगौ बेबायदि दि जायोमोन आरोना थाबायनानै थाङोब्ला
औ
नाथाय आमफ्राय बेनि एसे उनाव हाय माने मानसिफोरा गराय गारि मैदेर बैफोरखौ बाहायनो रोंदों आरो माने जुनारफोरनि सायाव गाखोनानै थांङो
थांनाया जोसो ओ सोलिदोंमोन आरो आथिं दे थाबायनायनि उनाव जा जोंफ्रा जुनारनि बाहायनाया सोलिदों
औ औ बेबायदि आमफ्राय बेनि उनावहाय जोंहा फैबावबाय माने गा - साखा साखा फैनाय लोगो लोगो जो - जोंना गोबां इजिसिम फैदों आरो औ जेब्ला साखा सोमजिदोंमोन जोंनि बे बुहुमावहाय बिनिफ्राय माने गोबां
जों बै जेब्ला नोंथांखौ एसे दाजाब नाहरनाया बेयावनो जेब्लानाखि जोंङो ए मैदेरजों दावबायदोंमोन गराय जों दावबायदोंमोन बे समाव जोंफोरो आरोबाव मोनसे जों बाहायबावदोंमोन मोसौ गारि मोसौ गारि होदो ओ मोसौ गारिजोंबोथ' जों दावबायदोंमोन ना
औ नंगौ औ नंगौ मानो होमबा बेसोर औ मोसौ बेदिखौ बाहायखांनायनि उनावहाय माने साखा फैदों आरो ना साखा फैनानै औ साखा फैनानै जों बेै मोसौफोरनि खौहाय बै साखाखौ बुद्रुनो माने बाहायदों आरो जेनेबा माने मोसौ नियाव खादेरना होदों आरो मोनसे गारि बाय- बानायबाय ओमफ्राय बेहाय साखा सोनानै होबाय ओमफ्राय बे साखानि गोनां बै बानायनाय मु- बेसादखौहाय बे मोसौनियाव लागायना होब बाय बा गरायनाव लागायना होबाय आरो ना बेबायदिनो माने बेयो मोसो मोसौनि उन उन बै साखा गोनां बेसादा गाखोग्रा मुवाया ओमफ्राय मोसौनि उन उन उन समान समान थांफायो आरो
बोजादों मान बोजायो माने मोसौजों बोजाबाय आरो
औ मोसौजों बोजा लाङो आरो मोस औ मोसौ बै गराइ बेफोरजों माने बोलांजाबाय आरो औ औ माने बेबायदि सासेनि जायगायावहाय नों साब्रै साबा गाखोनो हासिगोन आरो जेब्ला नों गराय मासेल' बाहायोमोन अब्ला बाय सासे बा सानैल'सो गाखोनो हायोमोन मोसौनि बिखुंआव नाथाय जेब्ला बे साख खाफैनानै बेहाय लागायदेरनानै होनानै मोसौनि माबा गरायनियाव लागायदेरनानै होयोब्ला माने बेहाय बांसिन सुबुं गाखो खोनो हानाय सुबिदा फैबाय आरो बेबायदि
साब्रै गाखोना थांनो हानाय जायो
औ औ बे मोसौआवबो लागायना होयो बिदिखौ ओमफ्राय गराइआवबो ओमफ्राय मैसोआवबो आरो खायफाया मैदेरावबो बाहायनाय औ आरो बरफ ओनसोलावहाय सैमा गारिबो बाहाय यो होननानै खोनाबोदों जों लेखायावहाय आरो बेबायदिनो माने बियो साखानि जाहैबाय माने जोंहा आखाइजों बानायनाय आरो बिनि उनावहाय जोंहा साइकेल फैलायबाय सेन गोनां माने साखा मोननै ओमफ्राय बेखौ सा सेन गोनां आरो बिदिनो माने मोनसेनि उनाव मोनसे हान्था मेलाया सोलायबोदों आरोना
औ साइकेलखौ मानसिया सलायनो हानाय खालामना होबाय आरो बेदि
औ बेबायदिनो सोलायबोदों आरो ओमफ्राय बेनि उनावहाय नै जोंहा माने सोलायनायानो सोलायनाय टेक्न'ल'जि सोलायबोबाय बांसिनानो मोजांनिफ्राय मोजां देब्लाप जाबोबाय जौगाबोबाय बेजों लोगोसे जोंहा लामायाबो मोजां जाबाय लामा मोजां जायोब्ला नैबे जोंनि दानि आथिखालाव सोलिनाय गारि मथ थर बाइक साइकेल बैफोरो बांसिनै सालायनो हानायनि सुबिदा फैबाय आरोना
बैफोरोथ' गासिबो माने दानि गोदान टेक्न'ल'जिजों बहन जानाय नङा होमबा गारि मथर स्कुटि बेफोरो
औ
बेबायदिनो माने गोबां सोलायनायनिफ्रायनो सोलायबोबाय आरो बिसोरो जाहैबाय गाहायाव
जेसेबां माने गोनोखोआरिया दावगालांदों एसेबांनो माने हान्था मेलानि सुबिदा माने माबा फोराबो माने दावगानायनिफ्राय दावगालांगासिनो
औ औ औ बिसोर आं मख'नाय गारि मथ थर साइकेल स्कुटि बिसोरो जाहैबाय हाजों खारग्रा आरो बेजों लोगोसेनो हाजों खारग्रायाव दंबावो जोंहा ट्रेन जायखौ रेलगारि होनना बुङो बर'फोरा बेफोर माने साखाजोंनो खारो नङा होमबा हान्था मेलाया माने ट्रेन गारि बेफोरनि गोख्रैथिया बांसिन आरो बियो एसे गोजान जायगासिम थांनो हायो मानो होनबा बेहानि इन्जिना बांसिन पावार गोनांसिन नैबे जोंनि स्कुटि
कार फिसाफोरनिख्रुइ माने बैसोरा बांसिन गोहो गोरासिन ट्रेना बेनि बेजों जों जों एसे गोजानसिन जायगायाव थांनो हायो
औ
आरो बेनि अनगायै दंबावो जोंहा माने गोजौजों बिरग्रा गा बिरग्रा बिरखं जायखौ औ। हेलिकप्टार, एर'प्लेन, फ्लाइट, औ बेफोरजों आरो गोख्रैसिनाव थांनो हाबावो नङा होमबा जों। बिनि थाखायथ'
दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव आरो गोख्रैसिन मोनहैनायनि माने माबायानो जादों बेनो आरो बिरखंदों।
लामानिबो गोनांथि गैबावआसो
नंगौ नंगौ नंगौ अख्रांआव बिरनो हानाय
औ दा बिदिब्ला नोंथांङा एसे नोंनि मोनथिनाय जों मा माफोर बिदि हान्था मेलानि सोलायनाय आरो मा मा सुबिदा दंबावो जोंङो हान्था मेला बिनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायदो नामा?
औ औ दे नोंथाङाथ' फोरमायबायानो नोंथांङा जेसेबां फरायदों आं बे सानखौननो मिथियो बारु बिनिख्रुइ आरो माबाफोर एसे एलै थालांबावदोबा आं बेखौ बुंनोसै ना
औ औ।
ओरैनोथ' नोंथांङा जेरै बेसना बुंबाय गोदोनि रायजोफ्रा माब्रै जों आथिखालाव सोलायनायखौ नुनो जों गोदोआव मा बाहायदोंमोन जेरै बेस् जों आथिंजों थाबायनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जा गोबाव समनि गेजेराव गेजेराव मोनहैदोंमोन से घन्टा लानायनि जायगायाव जा बै समाव लादोंमोन सानफा थोलो बा हराव मोनहैदोंमोन। ओरै बायसिना आरो हान्था मेला खालामनोबो जों फ्राय एसे उसुबिदा जादोंमोन जायाखैमोन जानो नोंथां। ओ बेफोर गारि गुरा गैयिनि थाखाय माने बेफोरनि फ्रायनो जों सोलायै सोलायै नै दा नोंथांङा जेरै रेसना बुंबाय साखानि बाहायनाय फैबाय साखानि बाहायनाय फैनाय लोगो लोगो जोंङो माखौ बाहाय बिदिनो मोनो जोंङो ओइ जिब' -जुनादखौ बाहायबाय जिब' जुनारनि गेजेराव गोग्लैबाय जोंफ्रा मोसौ गोग्लैबाय गराय गोग्लैबाय मैदेर, गोग्लैबाय बिनि गेजेराव गोग्लैबाय दा सैमा गारियाबो गोग्लैबाय, थाखानि फैनायनिफ्रायसो दैे बेफोरो न'डा जानो।
औ औ।
फैदोंमोन आरो। साखा फैनायनिफ्राय जोंङो साखाखौ गिबि खेबावनो जोंङो। माने बेफोरो माने जुनाद जुनादखौसो बोहोग्रोनानै जोंङो बाहायदोंमोन। सिगांङाव हान्था मेला खालामनो थाखाय। जेरै बायदिसना जोंङो मोसौनि थाखाय मोसौ गारि बनायदोंमोन मोसौ गारि बनायनो थाखाय जों माखौ बाहायदोंमोन होमबा जोंङो साखाखौ बाहायदोंमोन साखाखौ बाहायनानै मोसौ गारिखौ बदोंमोन। आरो गराय गारिखौ बानायनायबो जों बे साखाखौ बाहायनानैसो जों गराइ गारिखौ बाहायदोंमोन ओ सैमा गारि बनायनायावबो जोंङो बे साखाखौ बानायनानैनो थाखाय गिदिंबासो बिसोरो मोसौआबो होनो हादोंमोन। बा गाराया बोनो हादोमोन, बा सैमायाबो बोनो हादोमोन, बा मैदेराबो बोनो हादोमोन। जिथियानखि बिसोरो गारिखौ बोनो हादोंमोन होमबा बेयाव सिगांङाव जिथुनिखि मानसिया थाबायनानै माने गोबावजों सहैदोंमोन मोसौजों मोसौ गारियाव गाखोना थांनानै एसे थाब सहैनाय जादोंमोन आरोखि। नंङा ना नोंथां। औ दा थेवब्लाबो जों एसे माने ओ मो समाया जोंफोरनि थाखाय बांसिन नांगौ जादोंमोन आरो। बै समाव जाय जेब्लानाखि मोसौ गारिया बोदोमोन बा गराइ गारिया बोदोमोन बा मैदेर गारियाबोदोमोन नङा जानो? नाथाय बेफोरनिफ्राय मानसिनि माने मेलेमजिबिदों सानै सानै सानै सानै सोलायनायनिफ्राय सोलायनाय सोलायनायनिफ्राय सोलायनाय नङा जानो? सिगाङावनो मान सिन थाखाय मा दिहुनदोंमोननो जोंफ्रा साइकेलखौ दिहुनदोंमोन नोंथांङा जेरै बायदिसिना बुंदोंमोन। सेन गोनां साइकेल सेन गोनां साइकेलखो मादो सालायदोंमोननो मानसिफोरा? आथिंजों पेदेल बुनानै सालायदोंमोन। नङा जानो? बै समावथ' साइकेल ओंखारनाय समावथ' जोंफ्रा मा गैयामोन होनबा? इस्कुटि बा गैयामोन बायकबो गैयामोन बा मटर गारि गैयामोन माने इनजेन दोगायनाय आरो इनजिन दोखारनाय बा थाव सोनानै जेनेबा इन्जिनदों खारनाय बेफ फोर माने आगजुफोरा गैयामोन बै समाव जा जेब्लानाखि दाथ' जों गोबां सोलायनाय नुनो मोनबाय। जों दा साइकेलफोरखो फ्राय मानसिफोरखो जों बाहायनायखौ नुनो मोनला। ओरैनोसो गंफा गंनै जेनेबा गामिफोराव बाहायनाय नुनो मोनो। दा सोलायनायजों लोगोस से गामियाव जा ओरै रेसनाव ओंखारबाय। इस्कुटि ओंखारबाय बायक ओंखार बाय बिनिफ्राय ओंखारबाय गारि, मथर आरो नों थाङा बुंनाय बेसना एकदम अख्रां सायाव बिरनो हानाय बिर खं इरुप्लेन जा आरो बिनिफ्राय दैयावबो सोलिनो हानाय मा ओंखारदोंमोननो जों ओंखारखोनो जोंहा दा?
दैयाव जा खारनो हानाय जाहाजबो ओंखारबाय दै जाहाज। नङा जानो गुबुना दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेयाव जेनेबा ओइ मो गारि मथराथ' दालांजोंसो खारो। बे दै गेजेर गेजेर खारनानैनो जों गुबुन दाबसे जायगायाव मोनहैनायबो जोंहा बे माबा सुबिदाया जाजोबो‌। आरो बेनिफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोन ट्रेननि सोमोन्दै। ट्रेनावसो आरो रोजा मानसिखौनो दैखांना लांनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जा मोनहैनो हानाय माने सुबिदाया जाबाय आरो। जों होमबा नायनो थाङो ब्ला गोदोनिफ्राय जोङो दा बहुद माने जौगानायनिफ्राय जौगासिन लामाया दावगालांगासिनो दं ना जों। जोंनि माने नुनायाव आरो जों जिथु जाय समाव नुबोदोंमोन बै समनि फ्राय जों दा माने गोनोखोआ हारिनि माने माबायाव जा जुगाव जा माने बेफोरखौ जोङो। सोलायनाय नुबाय आरोखि दा बेनि अनगायैबो आरो दाथ' आरो गोनोखोआरियाफोराथ' आरो दिहुनगासिनो गोदान गोद दान आगजुफोरखौथ' माने गाखोनाय माने माबाफोरखौ दिहुनगासिनो दं। जेरै बायसिना ओ बिरखंखौबो माने गुबुन गुबुन रोखोमनि दिहुनगासिनो दं। ट्रेनखोबो दा इलेक्ट्रिकजोंबो सोलिनाय ट्रेनबो दिहुनबाय नंगौना नोंथां? हेलौ‌ औ इलेक्ट्रिकजों खारनाय इलेक्ट्रिकजों खारनाय ट्रेनखौबो नुनो मोनबाय जों
औ
औ बे जाबाय कारेन्ट जों खागोन आरो ट्रेनाआ। माने बै जिथुनाखि जों नोंथाङा जे बुंदोंमोन माने माबाजों खारनाय होननानै। जे सिगाङाव ओंखारदोंमोन खैला